खोनादोंना?
अह। नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनाय खौ दोननो थाबाय ।
अ नोंथांनिसिम ओ खालामनायनि जाहोना बेनो जे नोंथांजों आङो जोंनि नैबे मागो दमासिनि बागै दान्दिसे सम सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां ।
ओ मागो गुबैयैनो माखौ बुङो बेखौ आङो नोंथांनिसिम सोंहरबोनो नाजादों ।
खो खनसे बुंफिनलाय नोंथां।
अ मागो दमासिखौ मा खौ मागो दमासि होनोबा मागो दमासिखौ जों बोरैहाय फालिनाय जायो बेखौ आं नोंथांनाव सोंनाय जादों आरो ।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ । खोनादोंना नोंथां? औ ओ जोङो मागो दमासिखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो होनब्लाथाय औ बिदिनो जोङो मागोआव जोङो भेलागुर सावनाय जायो ।
औ ।
औ । बिनि उनावहाय जोङो फिथा सौराय सावनाय जायो आरो नोंथां ।
औ औ ।
औ । ओ बिनि उनावहाय जोङो मा मा फिथा सावनाय जायो होनोब्लाथाय बिदिनो एन्थाब फिथा, थावनि फिथा, लावदुम फिथा आरो नालेंखलनि लारु बेफोरबायदिखौनो जोङो सावनाय जायो आरो
औ । औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरैहाय जेन'बा भेलागुर एबा मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नोंथां?
औ हागोन नोंथां। आ जोंनि नैबे ओनसोलाव मागो दमासि होनना बुङोबा जोंहा ओ मागो- मागोनि से खालार मोननायनि सिगां
औ -औ।
गोनि से खालारनि सानसे सिगांखौ जों सिगांखौनो जोङो दमासि नै होनना बुंनाय जायो। बै दमासिहाव जोंहा नैबे ओनसो सोलाव बे दमासियावनो जोंहा आ फिथाखौ देनाय जायो। आरो बे दमासि बै खालिनो जोंहा मोनसे बेयाव मोनसे नेम दोङो जायखौ जोङो ओ‌ दुब्लिनिफ्राय बुथुमनाय नारा एबा जिगाबजों जोंहा मोनसे माइहुं बायदिहै मोनसे भेलागुर बानायनाय जायो। बे भेलागुराव जोङो गोरलै- गोरलै औवाखौ दाननानै बेयाव होनाय जायो। आरो बे खौ गायो गोजौथिंहाय गायनानै ओ बेखौ औवा गोबां औवा होनानै बेयाव मोनसे जिगाब बायदिसिना सोनानै खौ माने औवा गोरलैखौ जोङो बेरहोनो थाखाय जितु औवा गोरलैया अर नांबा बेरो नङा होमबा नोंथां बेखौ बेबायदि बेरहोनो थाखाय जों औवा गोरलै होनाय जायो थ बे भेलागुरखौ बानायनानै दोननानै जों हाबेयाव जोंनि नैबेयाव जायखौ जोङो होनना बुङो लावखार ओंखाम जानाय लावखार ओंखाम जानाय होनना बुङो जायखौ जों पेकनिकबो होनना बुङो बे लावखार ओंखाम जानायाव जोंहा जोंनि सेंग्रा फोर बा गथ'सा फोरा बेयाव हरबो थानाय जायो बे नारानिनो न' बानायनानै बा बेयाव जों खायसेया बे प्लास्टिक सोंनानैनो बानायनाय जायो बे न'आव थानानै बिसोर लावखार ओंखाम जायो आरो बेनि अखानायै बेखौ जायगा लाना जायगा से खालार खालि जों बेलागुरखौ सावो आरो जायगा लाना जायगा दमासिनि सानसे सिगाङावबाव बेलागुरखौ बे लावखार ओंखामखौ जायो आरो दमासि खालि बे बेला गुरखौ सोरांबानो जिथु दावला गिसि रब्लानो ओ सान ओंखार नि सिगां बे बेलाग गुरखौ दुगैस्रां लोब फोस्रां बेखौ गोद थारै माने खुलुमस्रानानै सावनाय जायो आरो। बेखौ सावनानै बे भलागुरनि अर'खौ बयबो ओ गामिनि रायजो फोराबो फैनानै गामि बा खाथि खालानि खायसे गेदिर मानसि सुबुंफोराबो फैनानै बेदबेलागुर खौ गसाय फैयो । आरो बे भेलागुरनि अराव जों हाजिथु औवा गोलै दाननानै होनाय बेयो बेरो आरो बेरनानै अरखिया खारस्रायो बेबायदिनो जोंङो बेलागुरखौ सायो। दा थिग बे बादिनो फेलाग गुफ सायखांनायनि उनाव हाय जों न' न' थांनानै जिथु जोंहा दमासियावनो देनानै दोनखानाय फिथा आरो दमासिनि हरखालिनो सों फिथाखौ जितु जोंनि खायसे सुबुंङा सावो आरो खायसे सुबुंङा बै अखानायै सावो आरो। दाब जों बे भेलागुर खौ सायखांनायनि उनाव आ न' न' फैनानै जों फिथा सौराय जायो। दा बेबायदिनो नोंथांङा सिगांङाव बुंलांनाय बायदि
उम
जेरै हाय एन्थाब फिथा ओ थावनि फिथा आरो फिथा लावदुम आरो नारें खर लारु बेबायदि गोबां बिबांनि फिथा सावनाय जायो आरो। दा बेबादिनो जोङो फिथा जानायजों लोगोसे जोङो बेयाव सोलोंनाय बेजों लोगोसे गोदोनि आबै आबौमोना जोंहा मोनसे हुदाबोदोंमोन जेयाव ओ न'खर न'खर थांनानै ओ जोंनि उन्दैफोराबो ओ न'खर न'खर थांनानै आबै आबौ जानायखौ खुलुमहैयो आबे जिथुनिखि जोंहा बे से खालार फैयो बे बैसागोनि से खालारखौ मोनो आरो बे से खालारखौ मोनबा थाय जोंनि गथ' गथ फोरा बा जों गेदेर बैसोनि याबो माने देरसिनखौ खुलुमस्रानो थांङो आरो न'खर न'खर बेबायदिनो दुगैस्रां लोबस्राङै खुलुमहैयो आरो बे गो से खालारनि मुंङाव ओ आफा बोराइ बाथौनि सेराव सोरां आलारिबो फोजोंनाय जा जायो। बिदिनो जों फिथा सौरायबो जानो बिनि न'आव थांङो आरो बि जो बेबो बेनि न'आव थांङो। बेबायदिनो फिथा सौराय जालायनाया जोंनाव बेबायदि सोलियो लोगोसेनो आरो जों फिथा सौराय जानायजों लोगोसे बेयाव आबै आबौआ न' न' थांनानै जेरै हाय जोंहा मोनसे हुदा दोंङ गोदोनि। जायखौ जों होनना बुंङो न'आवनो संनानै मोननाय जौ। बे जौखौबो मागो दमासियाव बा मागोआव जोङो न'खर न'खर थांनानै ओ बेनि बेसानावबो लोङो आरो बेसानावबो लोङो जोंनि आबै आबौआ। दा बे फोरबायदिनो जों उन्दैफोराबो बेनिफ्राय बेसानाव थांनानै साहा लोंहैयो फिथा जाहैयो। थिग बेबादिनो मागो सम खौ जों जानायजोंनो माने जों बेखौ ओ मोनसे जानायनिनो मोनसे फोरबो हिसाबै फालियो जेब्ला बेखौ जों मोनसे ओ मागो हिसाबै फालियो। दा बेबायदिनो जानायनि बेलायावब्ला बे मागोनि बेलायाव नोंथांमोननाव माबोरै सोलियो बे
औ नों थां नोंथाङा दा गोबां बा थ्रा फोरमायलांबाय नङा होनबा नोंथां? ओम औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों ओ बेलागुर सावनानै बिदिनो ओ जमाहै अर सावनाय सायनाय जायो आरो गोदोर उन्दै मान होलायनाय लालायनाय जायो बिदिनो ओ मागोआवथ' जों फिथासो ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ बिनि उनावहाय जोङो बे फिथाखौ ओ भेलागुर सावखांनानै बिनि अखानायैहाय जोङो फिथा सौराइ सावनाय जायो। ओ बिनि उनाव जोङो फिथा सौराइ सावखांनानै जोङो बिदिनो आलासि दुमसि लिंहरनानै जोङो जाहो यो। आरो जोंबो बिदिनो थांनानै औ। जाहैनाय जायो गामिनि मानसिफोरखौबो जोङो लिंनानै फिथा थाइसे बाबो जोङो जाहोनाय जायो आरो साहाजों। ओ बेनि उनावहाय ओ नोंथाङा मा मा फिथाखौ जानानै मोज जां मोनो नोंथां?
ओरैनो जों फिथा होननानै बुङोबा
औ।
एनथाब फिथा
औ। ओ खोनादों ना? हेल'
औ।
ओ नोंथाङा एन्थाब फिथाखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ नोंथां औ औ ओंखाम मोनजायाखै मानसिया फुंनिफ्राय म औ औ खोनादों नोंथां एन्थाब फिथा होननानै बुङोबा ओ जोङो फिथाखौ सि ओव माइरंनिफ्रायनो बानायो जेब्ला बेखौ देनाय जायो देग्रोनाय जायो माइरंखौ ओमफ्राय देग्रोनानै एनि ओमफ्राय बेखौ उनावहाय जों सिबिंबो एवनाय जायो आरो बे सिबिंखौ औ जों मेथाइ गुरु एबा सिनि लगायनाय जायो आरो बे सिबिंखौ मिथायाइ गुरु आरो सिबि सिनि लगायनानै बेखौ अन गुन्दैखौ जों सारायाव होनानै जों जेसेबां गिदिरबानो बे हिसाबै सारायाव होनानै बेयाव सिबिंखौ होनाय जायो आरो बेखौ फाननानै फिसा महराव जोङो मोनसे गोलाव लावजों महराव। मोनसे फिथा बानायनाय जायो बेखौनो जों एन्थाब फिथा होनना बुं जायो आरो दा बे एनथाब फिथाइानो जों साबसिन बा गोथावसिनबो जाहैयो आरो दा होनना बुङोबाथ जों बेखौ दै होनानै लुद्रु लुद्रु बानायनानै बेखौ थावाव होनानै संनो एवनाय जायो बेखौनो जों थावनि फिथा होनना बु बुंनाय जायो आरो दा बिदिब्ला नों थां समाबोथ' जोंना जानो हम बाय दा बे बे मागोनि बागै नोंथांजों सावरायनानै ओ जोबोद मोनथि बाथ्रा मिथि नो मोनबाय बेनि थाख आखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ओ आसा खालाम नोंथांखौ नोंथांजों बेबायदि सावरायनो मोनफिनगोनखौ
औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय बिदिनो मागो दमासिनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो ओआसा खालामो नोंथांजों आरो फिन खेबसेबाव बिदिनो रायजलायफिननो मोनगोन होननानै ओ बिदिब्ला नोंथांजों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा
औ जागोन नोंथां